नोंथाङा दङ
दा आङो ओरैनो दोंथयो नोंथां।
औ नोंथांङा फ्रिबा आं मोनसे टपिक लाना फैदों नोंथांङा सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन।
सोलोंथाइनि बागै
औ।
दे होमबा नोंथांङा एसे फोरमायनानै होदो सोलोंथाइनि बागै।
दा जोंनिथिं मा होनो जोंनि ओनसोलबा जोंनि खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोर बेफोरनि बागै जों एसे मा होनो सोलोंथाइनि बेयाव गाससिबो सुबुंङानो सोनारनो हमबाय जायनि जउनाव जों गोदो गोदाय सोलोंथाइनि आंखालमोन। नाथाय दानि जु गाव सोलोंथाइनि आंखाल गैला। गोदो गोदाय जों सोलोंथाइ लानो थाखाय गुबुन गुबुन जों गामिनि गामि गोजान गोजान मोनसे मा होनो फरायसालियाव थांनो गोनां जायोमोन जाय जोंनि गामियाव फरायसालि गैयामोन। नाथाय आथि लाव जों नुनो मोनो मा होनो गं गंसे गामियावनो गंसे फरायसालि एबा गंनै गंथामजों गंसे फरायसालिखौ नुनो मोनो मोनसे गामिजों। नाथाय गोदो गोदाय गोबां गामिजोंसो गंसे फरायसालिखौ नुनो मोनोमोन नोंथां। जायनि जाउनाव गोदो गोदाय जोंनि माखासे सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंना सोमजियोमोन। नथाय आथिखालाव बेफोरनि बेफोरनि बेफोरबायदि जायालासिनो गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रानो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हाम हमबाय जाय सुबुंफोरा गोदैनो सोलोंथाइखौ लानो हायो नोंथां। बेनि अनगायैबो जों। बुंनो हायोदि दानि जुगाव जों सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो ओन्दै ओनलाफोरनि सोलोंथाइ जेरै जों सोलोंथाइया मोननै रोखोमनि थायो जाय
गाज्रि आरो मोजां एबा जों सोलोंथाइखौ मोननै खान्थियाव मोननाय जेरै मा होनो जोंनि खान्थि गोनां सोलोंथाइ आरो खान्थि गैयै सोलोंथाइ जा जोङो बुंनो हायो खान्थि गोनां होनबाथाय जोंनि फरायसालि नङा होनबा जोङो सासे गथ'खौ द' बोसोरनिफ्राय फरायसालियाव सोयो एबा बे सासे गथ' गथ'आ द' बोसोर मोननाय लोगो लोगो मा होनो फरायसालियाव फरायनो एबा बिनि मेलेमा रानानै मोनसे सोलोंनो गोसो जायो जाय जों बेखौ खान खान्थि गोनां फरायसालियाव सोयो जाय बेफोरो खान्थि गोनां होनोब्ला जोङो मोनसे दिसिप्लिन आयेन एबा टाइम मथे थांनाय टाइम मथे फैनाय बिदिनो ड्रेस इउनिफर्म बेफोरो खान्थि गोनां सोलोंथाइ एबा टाइम मथे फोरोंनायफोराव गोग्लैयो नाथाय जों खान्थि गैयि सोलोंथाइ होनबाथाय बिदिनो जोंनि फरायसालिनि अनगायैबो समाजाव सोलोंनाय बेफोरबायदिनो जोंनि माखासे न'फ्राव सोलोंनाय बेफोरबायदि जोङो मबाइलनिफ्राय सोलोंनाय माखासे रादाब बिलयनिफ्राय सोलोंनाय माखासे टिभिनिफ्राय सोलोंनाय जों बेफोराव खान्थि गैयि होनबाथाय बेफोरखौ जों मिथियो। जा जोङो बुङो जोंनि माखासे इदिनो समाजाव सोलोंनाय माखासे मा होनो इदिनो सोलोंथाइफोरा गाज्रिबो जानो हमो एबा मोजांबो जायो। जायजों माखासे गाज्रि सोंनायफोरखौ खान्थि गैयिनिफ्रायबो सोलोंनो हायो। नाथाय जोङो फरायसालिफ्राव मोजां सोलोंथाइखौल' मोननो हायो नोंथां। आरो जों बुंनो हायोदि सोलोंथाइ बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि गुवार एबा गुजोबखौ बुंनो हायो जाय जोंनि सोलोंथाइया गुवारा जिउ जोबजासिम एबा गुसथिबा जोंनि दसेनि थाखायल' एबा मा होनो आनजाद जा आनजाद होनो थाखायल' मा होनो फरायनाय जायो नोंथां जायनि जाहोनाव जों गुवार होनब्ला जोंनि जिउ जोबजासिम मोनसे सोलोंनायखौ सोलोंनानै लानाय जाय जिउ जोबजासिम मा होनो बे सोलोंथायाइया थाबाय थायो आरो जों बुंनो हायो गुसेबाव जोंनि माखासे मा होनो इदिनो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जोंनि मेलेमनि सु जोंनि रोंगौथिखौ सुनाय लाखिनाय जायो जायजों आनजा नुनो मोनो बेफोराव गोग्लैयो जोंनि गुसेब मा होनो नेर' खनसेबा आरो जों बुंनो हायोदि सो सोलोंथाइखौ जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो जाय जों गाज्रि आरो मोजां जों नाथाय गाज्रियाव थांनोबा बिराद गोरलै नाथाय मोजाङाव फैनो बिराद गोब्राब जाना फैदों आरो नोंथां। बिनि जाउनाव जोङो बुंनो हायोदि माखासे जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा दा सोलों सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङाव लायाफ्रामा इदिनो गारजिनि फारसे सानदों जाय सुबुंफ्रा गाज्रि फारसेल' आवगायलांगासिनो दङ। जाय मोजाङाव थाङोबा बिराद गोब्राब जायो
औ नांगौ नोथां।
जों बे सुबुंखौ गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनो बिराद गोब्राब जाना दं। जाय सुबुङा गाज्रियाव थांबबायथाय बे गाज्रिनि लामायाव थांनो नाजाबाय थायो नोंथां।
उम।
दा नोंथाङा जोंनि गामियाव नुनो मोनदों खायसे मान गथ'फोर एबा जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा दासो जाखांफुनाय फरायसाफोरखौ जोंनि माखासे गोजौ सोलोंथाइ मोनै बिमा बिफा एबा माखासे जोंनि मा होनो दानि जुगनि मा होनो इदिनो इदिनो हौवा हिनजाव इदिनो जोंनि माखासे सुबुंफोरा माखा फरायसाफोरखौ गावनि गथ' गथथायफोरखौ बांसिन प्राइभेट स्कुल एबा इंलिस मिडियाम स्कुलाव सोनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेनि जाउनाव जोंनि गामिनि था थाखानाय माखासे फरायसा गुदि फरायसालि बर' बिजोंजों फरायनो हानाय मोनसे खेमथा दंमोन। जोंनि गोमालांनो हमगासिनो दङ जाय जों मिथिनो मोननि गंसे गुदि फरायसालियाव त्रिस जननि गाहायाव थाब्ला बे फरायसालिया गोमालांनो हमगोन नाथाय जोंनि फरायसालियाव बेफोरनि खम जानायखौ नुनो मोनो दा फरायसाफोरा खायफायाव दङ फन्द्र' जन खायफायाव दङ उननिसजन' दंसै दा बेनिखायनो जोंनि माखासे गोजौनिफ्राय फैनाय मा होनो आयेनफोरा जोंनि फरायसालिफोरखौ बिदिनो सिफायनानै मा होनो जोंनि फरायसालिखौ गैया खालामसिगोन जाय जोंनि बर' बिजोङा थांनानै थानो हाया जागोन आरो नोंथां।
ओ नंगौ।
जाय जोंनि माखासे सुबुं एबा माखासे जोंनि खाथि खाथा ओनसोल खाथि खाला ओनसोलनि माखासे सुबुंफ्रा बुजिया जाय गावनि गथ'आ गावनि बिमानि रावजों फरायनानै गोबां बुजिनो हायो नाथाय इंलिस मिडयाम एबा इंराजि जेराव जों फरायनानै बुजिनो हाया बिनि जाउनाव सासे गथ'आ इंलिस मिडामाव हाबबाबो बे गथ'आ मोजां रोंगौथि मोनैनि जाउनाव उनाव हायो बेफोरो बुजिस'नो हाया एबा गुबुन गाज्रि लामाजों थांनायखौ नुनो मोनो नोंथां। नाथाय जोंनि बर' बिजोङाव फरायहोबा जोंनि बर' बिजोंजों मोजां बुजिलांनायखाय एबा मोजाङैनो गेबें जों जोंङो फरायनानै बुजिलांनानै गोबां रोखोमनि गेदेर गेदेर सुबुंफोरखौ एबा मास्टार बिदिनो गोबां रोखोमनि साख फख्रिमानायखौ नुनो मोनो ना बुजिनानै एबा बिसोरो गोबां रोखोमनि गेदेर गेदेर मानसि जानायखौ नुनो मोनो जाय सुबुङा नाथाय इंलिस मिडयामाव हाबनानै लामा ससेयाव आन्दायनायखौ नुनो मोनदां दा जोङो सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि सावरायनांगौ खोथा दं दा नोंथाङाबो नोंथां बिथांमोननि ओनसोल एबा नोंथांनि मोन्दांथिनि सोलोंथाइनि फारसे एसे नोंथाङाबो बुंफोरेरना होगोन ना
औ हागोन दे मानो हाया जानो दानि दिनाव सोलोंथाइ होनना बुङोबाथ बिराद जि जिअ जोनोम जाबोनाय जोनोम जाबाय जेब्ला सोलोंथाइ लानांगौआ जों मानसिनि बिबानखा बयबो मानसि जे दानि जुगाव सोलोंथाइ गैयाबानो जाम्बा जाम्बि जायो गोदोनि दिनावसो बिदिनो सोलोंथाइ गैयालासिनो सोलियोमोन नाथाय दानि दिनाव बिदिनो सोलिया दानि दिनाव मानसिफोरा ज बिराद साननो हानाय गोहो जानानै फैबाय बिराद बुजिनो हानाय गोहो जानानै फैबाय गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव गो माबा दावखोलांबाय बेनिखायनो सोलोंथाइ लानांगौ आरो दा दानि दिनावथ बयबो मानसिफ्रानो बयबो फरायनानै बिदिनो माबा मोनसेनि साख्रिनि लाइन नाबा माबा मोनसे इदिनो साख्रि नङाबाबो माबा मोनसे फरायनायनि फरायनायजोंनो माबा मोनसे माबानानै दाना ओरैनो जिराय जिरायैनो मावालासिनो जानो हायो आरोना मबाइल नङाबा कम्पिउटारफोरजोंनो जिराय जिरायनो आरो दानि दिनावथ' बिदिनो सरखाराथ' जोंनो फरायनो थाखाय बिराद सुबिदा होदों जेरै स्कुलाव साइकेल होदों गाननो जोमनो जाय ड्रेस होयो जानो थाखाय बेलासिनि बार हपथाफोराव ओंखाम बोथिसे बोथिसे होयो बिराद मोजां आरो ना जोंनि फरायनायनि माबाया आरो नोंखौ नोंथाङा बुंलांदों जे जोंनि गामि गामि गंफ्रोमबो गामियावनो गंसे गंसे फरायसालि दंङ नाथाय बेफोर दा बेफोराव मानसि थाला बयबो गावनि फिसाखौ गोरोंनिफ्राय गोरोंसिनाव जाजानो लुगैलांबाय बेनिखायनो जों बे बर'आव फरायबाथाय जों बर'नि अनगा बारा इंलिसफोरबो रोंबाङा जायो बिनिखायनो गाव गावनि फिसाखौ गोरोंनिफ्राय गोरों जानो लुुबैनानै जोंङो बेलेग बेलेग प्राइभेट स्कुलाव बिदिनो फैसा गारि ग फोरोङो आरोना फिसाफोरखौ गाव गाव बारानि जे फोरोंनो हाया नालाय बेनिखायनो बेफोरबायदि स्कुलावनो फोरोङो बिराद खरसा गारनानै फोरोङो आरोना फिसाफोरखौ जाहाथे फिसाफोरा इयुनाव गोरों जानानै माबा मोनसे मावनानै जानो हा थाथों होननानै बेफोरबायदिनो आरो आरो सोलोंथाइया जे बिदिनो लेखा फरायबाल' बिदिनो गियान मोननो हा हायो बे नङा जों बिदिनो अबावबा बेरायबाबो जों गियान मोननो हायो जाहाथे जोंङो जेरै बैयाव माबायदि सोलोङो माबायदि थायो माबायदि जायो बेफोरनि बागैबो जोङो एसे जे रोङो आरोना जाहाथे जोङो बैफोर बेलेग जायगा जायगायाव जों बेरायबाबो बिराद गियान मोननो हायो आरोना बेफोर बेफोरनि जायगानि जोङो गियानखौ जोङो बे जायगायाव जोंनि जाय जायगायाव गैया बेफोरखौ बेयाव जोङो फोरोंफैनो हायो आरो नोंगौ नोंथाङा बुंलांनाया सैथो दानि दिनाव बिराद मानसिफोरा गाज्रिखौसो सोलोङो गाज्रि खामानिखौ सोलोंनाया बिराद गोरलै आरो नाथाय मोजां खामानिखौ बिराद गोब्राब बिनिखायनो मानसिफोरा गाज्रि खामानिखौल‌थाब थाब रोंनायखाय गाज्रि खामानिखौल थाब थाब बजबना लायो आरो नाथाय बेफोर गाज्रि खामानिखौ मावबाथाय मोजांङाव फैफिननो बिराद गोब्राब आरो गाज्रियाव थांनो बारा बारा सम नाङा। नाथाय मोजाङाव फैफिननो बिराद सम नांगौ आरो नंगौ मोजांं लामायाव दाव गा लांनोबा बिराद खस्थ' जेंना जेंसिजों माबानाय जायो बुगिहाबनांगौ जायो आरोना। बेफोरबायदिनो जायो आरो।
दा नोंथां होमबाथ' जों सोलोंथाइनि बागै गोबां सावरायबाय। दा जोङो बुंनो हायोदि आथिखालाव जों सोलोंथाइ नङाब्लानो ससे लामा दोंगा दावबायनो हाया नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नि जाउनाव जों माखासे सोलोंथाइ गैयाब्ला माखासे जों चाइम बराव थानाय लिरनाय जाय आखरखौ जों सिनाय मोनैयाव माखासे जों बिदिनो आन्दायनांगौ गोनां जायो। जायनि जाहोनाव जों माखासे गोजान गोजान दावबायलाङोबा मोनसे मोनसे नामबार खौ जों नायनानै सिनाय मोनो। जाय जों सोलोंथाइ लानाया मोजां जाहैयो उनावहाय जों सोलों थाइनि बागै जों बुंनो हायोदि जों गोबां रोखोमनि सोलोंनायखौ नुनो मो मोनो जाय जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयो। गोदोनि बादि सासे सुबुं सोलोंथाइ गैयैया, जेबो रोङैनि जाउनाव गुबुननि सासे सोलोंथाइनि सायाव सोनारनांगौ गोनां जायोमोन। नाथाय आथिखालाव गोबां सुबुङानो गाव गावनो सोलोंनानै एबा गाव गावनो मोनथिनानै गोबां रोखोमनि माव जा मावनांगौ हाबा बेफोरखौ मावनो हाजोबसै। जा मोनथिनांगौ बेफोरखौ मोनथिनो हाजोबसै। आथिखालाव गोबां रोखोमनि सोलोंथाइनि हेफाजाबावनो गिदिर गिदिर दानि जुगाव बिगियानारि मुवा दिरुनसै। जाय जोंनि माखासे सुबुंफ्रा बिदिनो सोलोंथाइखौ लानानै बिदिनो कम्पिउटार बायदिसिना बेफोरबाय दिरुन मेसिन आरो मुवा बायनो हमसै। दा जोङो सोलोंथाइनि अनगायै जोङो गुबुन जेबो राहा गैयै जाबाय नोंथां। जाय मानसिया सोलोंथाइ गैयाबा जिउआव खाना जानानै दं दा गुबुन जायगा दाब से बा गुबुन जायगायाव जोङो थांनो हाहै बाय जानानै दं। जाय जों सोलोंथाइखौ लायाब्लानो ससे लामाखौ आवगायलांनो हाया एबा जों दावगालांनो हाया नोंथां। जोङो नाथाय गुबुन गुबुन रोखोमैबो जों दानि जुगाव सोलोंथाइ मा होनो मोनै एबा सोलोंथाइ लायैफोरखौ आबाद मावनायखौल' जानायखौ नुनो मोनो। जाय जोंनि सोलोंथाइ लानायफ्रा गुबुन गुबुन जों आबाद मावब्लाबो बिगियानारि मुवा जों मावो। जाय जों बिगियानारि आदबजों बाहायनानै मोनसे खामानिखौ मावनो हमो एबा मोनसे सोलोंथाइनि हेफाजाबै मोनसे खामानिखौ मावनानै गोरलैयैनो फोजोबस्रांनो हायो। नाथाय जों सोलोंथाइ गैयैनि खामानिखौ मावनायखौ नुयोब्ला जों गोबाव समा लागै नांगौ। जायनि जाहोनाव जों गोबां रोखोमनि मा होनो जेंना जोंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। दा हबा नोंथां समाबो जाना फैबाय जोंनि
औ।
मा होनो एसे सोलोंथाइनि बागै सावरायनायखिनिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन।
औ दे होमबा नोंथां।